हेलोव हेलोव नोंथां? औ खोनादोंना नोंथांङा?
दो
हेलौ खोनादोंना नोंथांङा? हेल' नोंथां खोनादोंना? ओ खोनादों ना? औ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों एसे खोथा सावरायनोसो हरदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
सावराय जागोन
औ ओ नोंथां बिदिब्ला उम अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनाव माब्रै सङो होनोब्ला गिबियावनो अनला ओंख्रि जानो थाखाय थाखाय गिबियावनो अनलाखौ देना लाग्रो नांगौ नङा होमबा ओ बिदिनो अनला ओंख्रि जानो थाखाय गिबियावनो दिनो ओ माइरंखौ सुनानै लाग्रोनाय जायो ओ गिबियावनो दसे ओ बेनि उनाव बेखौ ओ नानै दै सरदनायनि उनै जोङो गिबियावनो ओ दिंखियाव एबा थबसिआव देनानै लाग्रोनाय जायो आ बिदि देना लखांनायनि उनाव जोङो ओ उम सबाइ ओंख्रिजों सबाय ओ अनला ओंख्रिखौ माजों जाजा होनोब्ला दाउ बेदरजों जाजायो अमा बेदर जों जाजायो एम्फौ लाथा जों जाजायो दा गिबियावनो दाव बेदरजों मारै जायो दा ओ गिबियावनो जोङो दाउ बेदखौ मोजाङै बा सिनानै गिबियावनो जों ए वफ्रामना लाग्रोयो एवफ्रामना ला खानानै बेखौ बोखांनायनि उन जोङो ओ दैखौ होनानै
औ
गोदौनो होयो अब्ला जोङो खारै संख्रै होनानै बेदर एवना दोननायखौ बो होनानै बिनिफ्राय जोङो
जा मायरं लाना बेखौ अन गुन्दै होनो अन गुन्दैखौ एवनानै लानाय उनाव बेआव जेसेबांखिनि नांगौ जोङो होयो ओ बिनि उनाव होनायनि उनाव ओ खारै सुगैना होनायखौ जों नायबाय थानांगोन बिनि उनाव जेब्ला खारै स नाङो अब्ला ओ नाय बायदि जोङो ओ धुन्दिया एबा गंगार धुन्दिया बे अ होनै अ ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि सोलाव अनला ओंख्रिखौ माबादि संनाय फैयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन। उम थिक नों थाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव ओ बिब्दिनो संनाय जायो नोंथां होननाय बायदिनो ओ जों गिबियाव अनला ओंख्रि संनो थाखाय माइरं इसे लानांगोन नङा होमबा नोंथां? औ ओ खोनादोंना नोंथाङा?
ओं
ओ हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों। खोनादों ना?
औ औ औ खोनादों नोंथां दासो खोनादों। बिब्दिनो जोङो माइरंखौ एसे खम बिबांनि लानांगोन नङा होमा नोंथां?
औ
ओ बिदिनो खम बिबांनि लानांगोन बे ओ माइरंखौ जों जेनेबा एसे माबा मोनसे आइ इङाव एसे ओ सोमना दोननांगोन। ओ बिबदिनो माइरंखौ एसे ए रुइहोनो थाखाय बिबदिनो माइरंखौ ओ उम सुना जेनेबा ए सोमना दोननायनि सुखांनानै जोङो ओ रानहोनो‌ थाखाय एसे फोराननो थाखाय जों मायबा मोनसे आइजेंयाव एसे लान स्रोना दोनो। जाहाथे दैया रानो। औ नोंथाङा खोनाबाय दंना?
औ खोना
औ बे ओ बे औ एसे रानो होनाय माइरं खौ जोङो औ औ खोनादों नोंथां खोनादों ना? हेल' नोंथां औ बे माइरं जेनेबा जों ओ औ औ फोरानना दोननायखौ जों जेनेबा थबसि नङाबा दिंखि नङाबा कुलार नङाबा मेसिनफोराव देजायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ बेखौ ओ देखां औ बेखौ देखांनायनि उनाव जोङो सारायखौ जेनेबा ओ सारायखौ जों जेनेबा अराव होनानै बे सारायनि दैखौ ओ दुंहोनानै गोदौहोयो नङा होमबा नोंथां?
औ।
बेखौ औ बेखौ गोदौ होखांनानै जोङो जा अन देनाय बे अन देनायखौ जोङो बे दै गुदुङाव ओ सारस्रोना होयो जाहाथे बे उम अनला ओंख्रिया फेथर फेथर जाया बिनि थाखायनो गोदौनाय समाव जोङो सास्रो सास्रो होयो खेबसेनो ज' होआ। दा थिं बेबाय दिनो बे अनला खायजों दाउ बेदर संनोबा बे दाउ बेदरखौ एसे ओ ए एवफ्रामना लायो एवफ्रामना लानानै बेजों सङो। ओ नों खोनादोंना औ हेल' नोंथां औ ए बिदि एवदो ओ आङा उम औ औ अनला ओंख्रिखौ आरो ओ दाउ बेदरनि अनगायै मा माजों संजायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
संजायो एम्फौ लाथा सं जायो होनो‍ब्ला ओ बिदिनो सं उम माबाय उम माने दारै दाउदै ओ नाथाय मालाबा अनला ओ संनाय समय ला सङोब्ला ओ गिबियावनो मालाबा खायसेया बे खौ जिरनानै लायो एबा खसेया बि जुदि बिनि अनगायैबो जोङो उवा गाजा उवानि जा गोरलै जा
औ औ। औ औ नंगौ।
जाङै हाना गोबा गोबा हाना जा नै जोङो एवफ्रामना लाग्रोनांगोन बेखौ एवग्रोनायनि उनाव बि दिनो दाउ बेदरखौ जेरै सङो बिदिनो संजायो। ओ अमा बेदरजोंनो जाजायो। बिदिनो आरो नों जा सबाय ओंख्रिखौ मारै संङो फोरमायनो हा जोना नोथा।
औ हागोन नोंथां ओ जों सबाइ ओंख्रिखौ संनो थाखाय जेन'बा गिबियावनो जों सबाइखौ द'खान एबा न'नि ओ जेन'बा गायनायबो थायो नालाय न'आव। दा बिबदिनो द'खान नङाबा न'निफाय ओ था-न'नि थानाय सबायखौनो जोङो दै इसेयाव सोमना लाायग्रोयो एसे गुरै जाहोनो थाखाय। ओम। थिग बेबायदिनो सबाइ ओंख्रिखौ ओ सारायाव जेनबा सारायाव सबाइखौ होनानै दैखौ होफानानै जेनबा गोदौ होयो ओ थिग बेबायदिनो गोदौब्ला बेयाव खारै खारै एसे होनानै जोङो ओ ओ पाक्रास मारियो बिब्दिनो जों जा नांगौखिनि मस्ला एबा फालौफोर बिदिनो खासिथारा बेफोरखौ होयो मोदोमनो थाखाय ओ थिग बेबायदिनो उ ओ अमा बे बेदर होनो थाखाय अमा बेदरखौ इसे एवफ्रामना लायो बिबदिनो ओ सबाय ओ गोदौबाय थानाय सबायाव अमा बेदर एवखांनायखौ होयो आरो नोंथां बिदिनो बिनिफ्राय खारैफोरखौ साखिनानैनो बिदिनो उनाव जोंना सबायाइ इंख्रिया जायो आरो नोंथां। ओ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ नोंथां।
औ खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ ओ आं नोंथांनो आरो मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों। नों थां फोरमाय जागोन ना?
खोनादोंना?
औ आं नोंथांनो मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों फोरमायजागोन ना नोंथां।
हेलौ नोंथां औ। ओ थिग बेबायदिनो जोंनिया ओ अनला ओंख्रिखौ औ खोनायाखै नोंथाङा हेलौ नोंथां । औ खोनायाखै नोंथाङा। हेलौ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों खोनादों।
औ ओ थिग बेबायदिनो जोंनियाव अनला ओंख्रिखौ गोबां ओ गोबां ओ रोखोमबो औ अनला ओंख्रिखौ जों गोबां रोखोमबो जों संजायो नङा होमबा नोंथां गोबां औ। बिदिनो औ अनला खारिखौ जोङो जेनेबा जायखौ जों मुलाखुथि होनो बेजोंबो संजायो नङा होमबा नोंथां। अनला ओंख्रिखौ जोङो मुलाखुथिजों संजायो नङा होमबा नोंथां। ओ हेलौ नोंथा खोनादोंना?
अ संजायो। खोनादों नोंथां।